हेल‌' खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों। खोनायाखै। हेल'
औ औ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रि दंना।
औ औ फ्रि दङ नोंथां।
औ ओ नों-नोंथां होमबा जोङो एसे कम्पिउटारनि बागै सावरायनि।
औ औ औ।
औ। नोंथाङा ओ कम्पिउटारनि बागै एसे। फोरमायनो हागोन ना ओ कम्पिउ टारजों मा खामानियाव बाहायनाय जायो आरो मा मा मायाव बाहायनाय जायो कम्पिउटारखौ।
अ ओ। आं बुंनो हायो कम्पिउटारखौथ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो ओ जोंनि ओ कम्पिउटार होनना बुङोब्ला जोंथ दिनैनि ओ गोदान मुगाजों ओ लोगोसे दिनै बाहायजानाय जोंनि ओ जौगा थाखोनि ओ सुबुंफोरजों बाहायजानाय मानो बुङोब्ला बेफोर आइजेेंफोरा गोदो गोदाय ओ गैयाखै होनना बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो गोदो गोदायनि समाव जोबोद गोग्लैसोनानै दंमोन ओ नाथाय दिनैनि समाव ओ जोङो गोबां मेलेमजिबिफोर जालांजोब्बाय जेराव जोङो जौगा थाखोआव ओ दावखोनो हाबाय बेनिखायनो जों दा ओ कम्पिउटारखौ गोबां खामानियाव बाहायो जोङो अनलाइन खालामनायानो जा बा जों हमनानै ला जोङो मायबा मोनसे साख्रि बाख्रिफोरनि थाखाय जोङो गोदो गोदायनि समाव ओ एदभारटिसमेन्टफोर ओंखारोमोन जेराव साख्रिनि ओ पस्ट ओंखारोबा खालि लांदां जायगा ओंखारोब्ला बेफोरनि सोमोन्दै जोङो गोदो गोदाय ओ निउस ओ पेपारफोरावसो जोङो मोननो हायोमोन जोङो खौरां बिलाइफोरावसो जोङो बांसिन मोननो हायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो ओ खौरां बिलाइफोरखौ जोङो इसिबां बिदि बोदला बोदला नाइ थारनांगौ बा खौरां बिलाइयावलसो जि जोङो ओ बेफोरखौ मोननो हागोन बिदि नङा जेराव जों कम्पिउटारनि गेजेरजों जोङो गोबां साख्रिफोरनि सोमोन्दै जोङो ओ अनलाइननि गेजेरजों जों नायनो हायो। जे साख्रिनि थाखाय जोङो मा माबायदिहाय जोंनियाव ओ कुवालिटिया थानांगौ बा माबायदिहाय जोंहा रोंगौथि थानांगौ बेफोरखौ जोङो ओ मोजाङै कम्पिउटाराव नायनानै लानो हायो जोङो ओ जौगा थाखोनि दाजों। महरै ओ बेखौ जोङो दिनैनि ओ समाव जोङो ओ बाहायनो हायो जेराव जोङो आरो गोबां बेजों लोगोसे जोङो ओ बे दाजेमनि गेजेरजों जायबा जोंनि ओ कम्पिउटार बेनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि खामानिफोर मावनो हायो दि फट खोथायानो बुं बा जायखिजाया जोङो दिनै गोबां जोंहा दिनै जौगा थाखो जेराव जोङो मबाइलफोरखौ बाहायो जोङो केमेरा बाहायो जोङो बिदिनो फटफोर जोङो फटफोर होननाय जायो जायफोरखौ जोङो ओ कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो जोङो फटफोरखौबो जोङो इदित खालामनो हायो आरो लोगोसे कम्पिउटाराव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो जायखि जाया खामानि हायो जों गोबां दिनैनि समावथ जोंहा गोबां केलकुलेटरानो बुं बा माबा मोनसे नटस जायखिजाया जोङो बेफोरखौ जोङो ओ लोगोसेनो ओ जोङो जोङो जिउ जिउ संसार जानायाव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो जा सोलोंथाइ जोङो रोंनांगौ बा जेसेबां रोंनांगौ बेखौ जुदि जों माब्लाबा समाव ओ जों जुदि ओ बेफोराव जुदि जों सार्च खालामनानै होयोब्ला जोङो मोननो हायो गोबां रोखोमनि जोङो बेनिफ्राय ओ नलेज गियानखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो। ओ बेफोरबायदिनो जोङो कम्पिउटारनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि ओ गियानफोरखौ जोङो ओ बुथुमनानै ओ लानाय जायो लोगोसेनो ओ दिनै जोङो गोबां रोखोमनि ओ जाफुबाय थानाय जाथायफोरखौ जोङो निउ फोरखौबो जोङो ओ बेनि गेजेरजों गेजेरजों जोङो कम्पिउटारनि गेजेरजों जोङो ओ नायनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो ओ गोबां रोखोमनि ओ जोङो ओ जायखि जाया मायबा मोनसे मेल मिटिं जायोब्ला बबावबाफोर जों गेदेर मेल मिटिंफोर ओ लोगोसेनो बहाबा बहाबाफोर जाथाय जानाय बेफोरबायदिनो जों गोबां जारिमिनारि बा जोङो जोंनि ओ लेखा बिलाइफोरखौ जोङो ओ बेहाय कम्पिउटारनि गेजेरावनो जोङो ओ जिहेथु जोङो नेथआव नानै दोनदों जोंनि लेखा फरा बिजाबफोरखौ जों बेफोरबायदिनो ओ नायनो हायो ओ कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां दिनैनि समाव ओ जौगानो हादों जेराव जोङो ओ जौगा थाखोनि दाजेम बेफोरखौ बाहायनानै जोङो ओ गोबां रोखोमनि फैसा रां आरजिनाय नुनो मोनो जोंनि गेजेराव जेराव जोङा ओ कम्पुटार बाहायनानै जोङो सोरनिबा अनलाइन खामानि मावना हरनाय सोरनिबा फट सुनाय सोरनिबा ओ मा फिलिम बायदिसि सिना ओ गोबां खामानि दं जोङो कम्पिउटारखौ जुदि जोङो मोजाङै सोलोंनानै लानो हायो अब्ला जोंनि जिउ खुंनायाव जोंनि ओ रां रुफा आरजिनो थाखाय जोङो बेबो मोनसे जोंहा मोनसे बिजों जायनि गेजेरजों जोङो फैसा रां आरजिना लानो हायो दा नंगौ कम्पिउटारनि सोमोन्दै बुंबाथ जोंहा ओ जोबनोनो थाङा दा नोंथाङाबो बुंदो फंनैसो ओ कम्पिउटार बाहायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा फंनै
बुंनाय बायदिनो ओ आंनि नुनायावबो माने कम्पिउटारा गोबां जोंनि थाखाय माने गोनांथि जाना फैबाय। ओ बे जेनेरेसनाव माने कम्पिउटार होनोब्ला कम्पिटार जोङो इउस खालामनो थाखाय। ओ जों स्लि जोंनो नांगौ माने ओ किबर्ड ओ ओमफफ्राय माउस होनो मनिटर बेफोरखौ माने जोंनो नांगौ आ ना जोंनो बे कम्पिउटाराव ओमफफ्राय जोंनि फरायनायाव माने गोबां माने हेल्स फैयो जोंनो कम्पिउटारा बिदिनो जोंनि फरायनायफ्राव जोङो अनलाइन क्लास लानो हागो हायो। माने मोजां माने गोजानाव ला थाङालासिनो माने जोङो अनलाइनखौ जों नआव थानानैबो माने अनलाइन क्लास खालामनो हायो। बिदिनो ओ नों थां बुंनाय बायदिनो ओ गोबां बिदिनो लेपटप ओ कम्पिउटारनि गेजेरजों जोङो भिडिअ सुत खालामनायखौ जोङो मोजाङै माने इदित खालामनो हायो जों इदित खालामनानै जों माने माने बांसिन फेसिलितिस मोनोना जों कम्पिउटाराव जों मोजाङै बाहायनो हायो आरो बिदिनो ओ बिरात रो खोमनि ओ जों कम्पिउटारावहाय बायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोंनि जबफोरनि थाखाय साख्रि बाख्रिनि थाखाय जोङो बिदिनो एप्लाइ खालामनो हायो कम्पिउटाराव जों गोबां माने खामानि फोरखौ जोंनो नांगौफोरखौ जों माने कम्पिउटारजोंनो जों बाहायो जों ओ जों नुनो मोनो जोंनि बे खाथि खालानि दखानफोराव जिथु दखान होयो बे कम्पिउटार बेजोंनो गासि खामानिफोरखौ बाहायो जेरै दानि दानि जेनेरेस सोनाव गोबां सुबुंफोरा कम्पिउटारखौ सोलोंनो हमबाय गोबां माने बिदिनो रोंगौथिखौ लानो हादों कम्पिउटारनि जाहोन
औ औ
आरो बिदिनो गोबां ओ कम्पिउटारखौ ओ गिदिर गिदिर कम्पानि फोरावबो बाहायो जेरै बिसोरो मोजां खामानियाव जेरै बाहायो आरो कम्पिउटारजों जों गोबां बिदिनो रांबो आरजिनो हायो नों नोंथाङा ओ कम्पिउटारजों खहा जानायनि एसे बिबुंथि होनो हागोन नामा
ओ हायो ओ-ओ कम्पिउटारजों जोंहा ओ गोबां खहा जानाय नुनो मोनो
औ
दिनै खहानि बाथ्रा बुंनो थाङोब्लाथ जोंहा दिनै बुहुमाव जाखिनि जोंहा ओ मुवा बेसादानो जा बा जायखिजाया खामानि दामानि मावनायानो जा बेफोरनि गेजेरजों जोंहा जेबो खहा गैया नाथाय जोङो बेखौ गावनो खहा खालामनानै लायो जेराव जोङो नांगौनि बांद्राय बाहायोबा जोङो दिनै ओ कम्पिउटारखौ जोङो दिनै मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाबा जों सोलोंथाइनि बेलायावनो जा जोङो रांखान्थिनि बेलायावनो जा बेफोरनि थाखाय जों जुदि खामानिखौ मावो अब्ला जों गोबां रोखोमनि जोङो ओ जौगानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो खहानि खोथा बुंनो थांबा जों दिनै ओ बेहाय जुदि जोङो ओ जेबो रां खावरि आरजिया लाफासिनो जों जुदि कम्पिउटारखौनो जों जों जुदि गोदोनानै थायो दिनैनि समाव रौखोमनि जोङो भिडअ जोङो कमेडि भिडिअ रंजानायनि भिडअ जोङो आरो लो लोगोसे जोंहा द्रामा फाव थाइ सिनेमा ओ मुभि बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनो जों जुदि बेफोरखौ जुदि नायनानै जुदि जोङो जोंनि समफोरखौ ओरैनो हेंगार हरोब्ला जोंनि दिनै लाइप मोन उन्दै उन्दै गथफोरखौ जोङो दिनै मबाइल देखायनो ओ मबाइल नङा कम्पिउटारफोरखौ जोङो ओ जुदि ओ उन्दै समनिफ्रायनो देखायबाय थायोब्ला जोंनि मेगनफोराबो जोंनि मेगन फारसेनिफ्राय देहाफोराबो गासैबो जोंहा ओ गाज्रि जालांनो गाज्रि जालाङो। बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां खहा दङ जेराव जोंहा गोबां ओ गाज्रि गाज्रि भिडिअ जोङो बेफोरनि गेजेरजों मोन्नो हायो। ओ जेराव जोङो कम्पिउटारखौ जोङो खायसे मोजां खामानिफोरखौल ओ बाहायोब्ला जोङो मोजां जायो बेफोरबायदि जोंहा खहा गोबां दङ जायफोरखौ जों दिनै ओ बुंनानै ओ फोजोबनो हाया फोजोबनो हायो बुंनानै ओ बेफोर खोथाखौ ओ रायखांबाय थागोन होन्नानै आं साना। मानो होन्नानै बुङोब्ला जों दिनै ओ दिनैनि समाव जोङो गासैबो ओ गावनि ओ नांगौ बायदियै जोङो माबायदिहाय जोङो ओ गावखौ डेभेलप खालामनो हागोन आरो माबायदियाय जोङो कम्पिउटारनि गेजेरजों ओ मुलाम्फा आर्जिनो हागोन जों बेखौलसो नायनांगौ। दा जों गैला नङा होमबा नोंथां? औ औ।
समाबो गैला नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय।
औ औ औ साबायखर साबायखर नोंथां दे।